हेल' नोंथां
औ नोंथां खुलुमबाय
खुलुमबाय नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों
अ नोंथांखौ गोजान मोना बेलासि समनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ गोजोन बेलासि नोंथां
अ दा नोंथाङा ओरैनो दङबा आंनो मोनसे आयदानि सायावहाय रायज्लायनो होननानैसो कल हरनाय जादोंमोन नोंथां
औ नोंथां हागोन नोंथां
औ अब्ला आङो टपिकखौ नोंथांनो फोरमायना होनसै माने ओ बिफां लाइफांजों बाहायजानाय जोंनि बर'फोरनि मेडिसिन बा मुलि बेनि सोमोन्दैहाय साव सावरायनो होननानै आं नों थांजों कल हरनाय जादोंमोन आरो।
औ नोंथां औ जोंनि औ
औ बुं दे नोंथां।
औ जोंनि बर'फोरनि ओ मुलि हारिनि बाहायजाग्रा लाइफां होनोबाथ' जोंहा दङ ओ थुलुसि थुलुसि औ ओ निम निम ओमफ्राययो ओरैनो हाग्रानिफ्राय मोननाय फिसा बिला मुलिफोर ओ जेरैहाय ओ मा मानिमुनि ओमफ्रायो पातगाजा खानस सिंसा आरो आरो मा दङ जों उसुमै ओम मावजि खोमा सिंग्रि। औ ओमफ्रायो ओ सिब्रु हाग्रानि हाग्रानिफ्राय मोननाय आरो मुलि ओ आरो मै
ओमफ्राय ओ गोबां दं आरो जोंहा ओ थुलुसिखौ जोम जोङो बै गगा मोननाय समावहाय बेरे मोदै बेरे मोदैजोंहाय ओ गलायनानै लोङोबा जोंनि गुजुनाय आरो गगा मोननाया खम जायो बा गायो होननानै फोथायो आरो ओ जोंना फात गाजा बे फातगाजाखौ फोरखौहाय ओ फुंफोरावहाय उदै खालि ओम फोरावहाय जायोबा बिदिनो गांसे बा गांनै उदै खालियावहाय जायोबा जोंहा ओ जोंनि देहायाव जानाय अन्थाइ बा ओ बिदिनो मोदोमनि साखायनाय उदै सानाय लिभारनि माखासे ओ जोंनि प्रब्लेमफोरा ओ खम जायो होननानै माने बुङो आरो आरो अन्थाइ फोर दंबा अन्थाइफोरा गबोयो बा गलियो होननानै बुंनानै माबा जायो मिथिनाय जायो आरो खा खानसिंसा ओ खानसिंसायाबो बेबाय दिनो जोंनि उदैनि बेरामफोरखौ फाहामो आरो। ओ जेरैहाय उदै सानाय बांद्राय उदै साथारनाय बेफोरावहाय खानसिंसाफोरखौ जोङो लोंङोबा उदै सागायो। ओमफ्राय जोङा दंबावो मानि मानिमुनि मानिमुनि ओमफ्राय खिफि बेन्दों बेफोरखौ माबायोबा उदैया मोजाङै थायो होननानै बुंदों आरो दंबावो जोंहा नारजि। फुल ओ नारजि फुलनि ओ बिलाइखौ जोंहा बे ओ जोंनि आखाइ बौनाय बा आथिं बौनाय थै गनायफोराहाय बिनि बिलाइ खौ देग्लिनानै फुनोबा जोंना जोंनि थै गनाया ओ खम जायो होननानै बुङो आरो माने खमबो जायो आरो बिदिनो जोंहा दंबावो उसुमै आरो ओ मावउजि खोमा बेफोरखौहाय जायोब्ला जोंहा मेलेरिया आरो गगा मोननाय ओमफफ्राय खब बसिनाय बेफोरबायदि बेरामखौ गायो होननानै बुंनाय जादों आरो जोंनि बर'फोरा मोनसे जे जोंनि हाग्रानि जिहेथु हा मिथिंगाजों गोरोबनानै थाग्रा हिसाबैहाय जोंनि मिथिंगायाव मोननाय मुलि हारिनि लाइफां जेरै खान सिंसा मावजि मावउजि खोमा ओमफ्रायो नारजि बिलाइ सब फारि बिजौ सिब्रु ओमफ्राय बायदिसिना मुलि माबा हायाव मोननाय मानि मुनि बिदि बिदिनो खिफि बेन्दों बायदिसिनाफोरखौहाय जोंहा माने ओ मालाबा गगा मोनबा लोमजाबा गगा मोननाय फोर गाथोंबा लोमजानायफ्रा गा होननानै मुलि हारिखौलाय बानलु दोन होनानै बानलु गोसा होनानै माबाग्रा लोंग्रा हुदा दं आरो नोंथां बेखौहाय लोंङो औ औ फुदुंनानै औ गोदौ ओ रुयो आरो औ बेनिफ्राय जोंना बेरामफोरा गायो होननानै बुंनाय जायो आरो बिदिनो मेलेरिया बा खब ब सिनाय सिङाव ओ थान्द जों सिङाव लोमजानानै जानायफोरा लोमजानानै थानायफोरा स्रां जायो होननानै बुंङो आरो आरो बि बिदिनो दंबावो जोंहा निम निम बिलाइबो जोंनि जोंनि उदैनि थाखाय बिराद मोनसे मोजां मुलि होननानैहाय फोथाय बुंनाय जायो आरो बे निम बिलाइफ्रा जोंनि बे मैगं थाइगंवबो जोंङो बे खौ बाहायनाय जायो जेरै निम बिलाइ निम बिलाइखौ फोराननानै ओमफ्राय बिनि बिलाइखौहाय देग्लिनानै ओ माबाबा मैगं थाइगंफोराव सारोबा बै मैगं थाइगं नि ओ एम्फौ एनला जानायफोरा खम जायो बा गैया जायो बिदि होननानै बुंनाय जायो आरो दि ग्ललियाबाबो बिनि बिलाइखौ जोंङो रुनानै बिनि बे रुनाय दैखौहाय गुसु खालामनानै मैगं थाइगंफोरावहाय खारोबा एम्फौ एनलाफोरा जाया होननानै बुंङो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां थारैदो नोंथांङा औ माने नोंथांङा
औ नो
नोंसहा मोजां सोलायैनो माखासे ओ बिफां लाइफां जे गोथां बिफां लाइफांनि मुलि बेखौहाय बबेयावहाय बाहायो बबेयावहाय मा खालामोबा मोजां जायो नोंथाङा माखासे खौ मोजांथारैनो खोन्थालांबाय जेरैहाय बुंनो हायो जोङो नोंथाङा जे उदै सानाय उदै सानायावहाय जे ओ दहाय फातगाजाफोरखौ लोङोब्ला हामो। होननानै बुंदों जेरैहाय जोङो पातगाजानि अनगायैबो जोङो माखासे कार्मिक बिफां दङ बेफोरबायदि गोखा बिफांखौ मा होनो देग्लिनानै जोङो दैजों गलायनानै लोङोब्ला जोंनि उदै सानाया हरखाब उदै साख्रेबनाया बेफ्रा हामनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो बेनि अनगायैबो जेरै जोङो मोनथिन थां जे बिगुर आरो सफारि बिलाइ बेफोरखौ जोङो लोङोब्लाबो जोंनि उदैनि बेराम जे उदै सानाय आरो खिलुनाय बेफोरबायदि बेमार हामनायखौ जोङो नुनो मोनो बेनि अनगायै जोङो जेरैहाय जों जोंनि देहायाव मा होनो जोंनि ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो मा जोंनि बर' ओ जोंनि आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जोङो बर'फ्रा मा आबाद मावनानै जायो सान्दुं अखा बिथांमोना खस्थ' खालामनानै जायो। नाथाय बे सान्दुं अखा ओ मावनायावहाय मा जायो बिस्राहा माखासे देहानि मेंनाय फैयो आरो बिदिजोंनो मा जनदिस बेराम आरो आमाय मोननाय बेफोरबायदि बेमारफ्रा जायो। नाथाय बेफोरबायदि बेमाराव माखासे जोङो दंफांनि सेर जे जोङो बुंनो हायो जे गंगार थाइसिमनि रोदा जेरै ओ ना नारेंनि रोदा बेफोरखौ मानो माला सुनानै गाननानै जोङो बेफोर बेमार जोङो ओ फाहाम जानायखौ मोननायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै उन्दुनो ओरैनो जास्ट आमाय मोननाय बेफोरावहाय मा जो जोङो खिफि बेन्दों लाइ दलर बिनि ओ जे बेन्दों बेफोरखौ जोङो आथिं बा आखाइयाव जोङो आसान महर बिदि खालामनानै जोङो गाननायखौ जोङो नुनो मोनो। अब्लाना जोङो बेफोरबायदि गानोब्लानो जोंनि उन्दुनो ओंखारनाय सान्दुं नांनाय बेफोर गासैबो खारो होननानै जोङो बुंनाय जोङो बुंनो हायो जे जों जोंनि मोदोमाव माखासे बेमारफ्रा माने थिफुखांनाय बेमारफ्रा जायोना बै बैफोर बेराम जानाय समावहाय जोङो माखौ होयो होननानै बुङोब्ला जोङो बुंनांगोन बेखौहाय जोङो नैबे लाजिसु बिफांनि जे रोदा बेफोरखौबो देग्लिनानै होयोब्ला जोङो जोंनि थिफुखांनाय बेमारा मोजां जायो आरो बेनि अनगायै जोङो आरो फिसा गाब जे बिफां हारिनि दङ जोङो बेनि देन्थाखौ गानोब्लाबो आखाइ नङाब्ला जोङो आथिंफ्राव गानोब्ला बै सिथरफ्रा राननाय खौ जोङो नुनो मोनो आरो बेनि अनगायै जोङो बे जोंनि एसे देहायाव जोंङो गुग्ला जायोना गुग्लाफोरखौ जोङो फाहामनो थाखाय जोङो रानहोनो थाखाय एबा जोङो सागारनायखौ जोङो खारहोनो थाखाय जोङो मा खालामो बै खुन्थाइ नारा फिसा दङ बे गोखा खुन्थाइ नारा फिसा बे खुन्थाइ खन्थाइ नारा फिसाखौ मा जोङो नाफोनानै जोङो फुननानै लायोब्लानो बे
औ
ओ गुग्लाफ्रा रानो एबा सेमो एबा बिनि गोमोदैनायफ्रा दबदायो एबा रानथे होननानै जोङो मिथिनो मोनो जेरैहाय जोङो ओ गोदोनि दिनाव मा जों जोंनि गोदोनि जे माखासे सुबुंफ्रा ओरैनो थानाय समाव खेला दुला गेलेयोमोन ना? बर'फ्रा मा खालामो बिफोरखौ फुटबल गेलेनानै जे ओ आथिं आखाइ सानाय बेराम जायोफा मा खालामोमोन जेरैहाय खानारि बिलाइ फोरजों नानाय दिनै अरज उदै बिफांफोरजोंहाय जे रागनाला बिफांफोरजोंहाय नानाय बेफोरबायदि खालामनायनि गेजेरजों जोंनि आथिं सानाय आरो आथिं बुनायफ्रा मा हामोमोन। दिनै मा होनो जोंनि गोदोनि बर'नि फ्रानो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जोङो दासिमहालागै जोङो माखासे बेफोरबायदि मिथिंगायारि जों मोननाय मेडिसिनखौ जोङो बाहायबोगासिनो दं आरो जों दासिमबो नुनो मोनो। जेरैहाय जोङो जन्दिस होननानै बुङोब्ला बे जों जन्दिस खौ जोङो बांसिनै आथिखाल मुगायावबो जोङो जेरैहाय एम्फौ फिथोब बेवहाय जोङो बेफोरबायदि मुलिखौ सोनानै जोंनि गोदोनाफ्राव गाननायखौ जोङो नुनो मोनो। जोङो बेफोरबायदि गाननायखौ जोङो नुयोब्ला जों बेखौ जनदिस बेराम एबा आमाय मोनदों होननानै जोङो बुंनो हायो जेरै जोङो गगा मोननाय गुजु जुनायावहाय जोङो जे नोंथाङा थुलुनसि बाहायो होनना बुंदों बे थुलुनसिनि अनगायैबो जोङो माखासे गोबां बिफां लाइफांनि जे मसलाफोर दङ' जेरै जोङो बेफोरखौ ओ उनग्लिनानै मा खालामो बरि बायदि खालामनानै जोङो बेफोरखौ मा होनो मा माखासे सुबुंफ्रा मा दाउ बेदरफोरजोंहाय रुनानै जानाय एबा सुप खालामनानै लोंहोनायखौ जोङो मोजां मोनो नुयो आरो बेफोरजोंनो मा जोंनि गगा मोननाय गुजुनाय आरो जोंनि उन्दुनो ओंखारनायफ्राबो स्रां थाङो होननानै जोङो बुंनो हायो। नाथाय नोंथां जोंनि समा जानानै फैबाय नोंथांजों बे गुसुं समावहाय रायज्लायनो मोननानै बुहुद गोजोननाय मोनबाय अब्ला उननि समाव लोगो मोनफिनसिगोन दे। गोजोननाय थाबाय दे गोजोनथोंसै गोजोनथों।